औ औ हेलौ।
औ नोंथां मा खालामदों दा?
ओरैनो दङ आङो।
अ फ्रि ना होमबा नोंथाङा दा?
औ औ फ्रियानो दं।
अब्ला जोंहा दे मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायलायनोसै।
औ औ।
टपिकआ जाहैबाय जेरै आबहावा आबहावाखौ लानानै रायज्लायनोसै। आबहावा होनबाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जों मिथिंगायावनो थानानै देरबोनाय हिसाबै मिथिं गाया माबायदि सोलायदों बैफोर आबहावाया माबायदि जादों बेखौ जों जोंथ' नुबोबाय दंखायो गावनि मेगनजोंनो। जेरैबायदि जों गोदो उन्दै टाइमावथ' आबहावाया बुहुत गोग्गोमोन। नाथाय आथिखालाव बैफोर आब'हावावा गोबां चेन्ज जादों आरो ना आं चेन्ज जानायनि सायावनो बुंनोसै। जेरैबायदि आथिखालाव आबहावाखौ नुयोब्ला आरोना गोबां बिफां लाइफांफोरखौ सुबुंफोरा दाननानै दाननानै बा आरो बेफार फालांगियाव बाहायसै आरो बै फोरखौ मानेके लांदां खालामनानै बिदिनो फेक्टरि बायदि गावनि नांगौखिनि खौल' बाहायनानै आरो गोदान आबहावायाव गोदान बिफां लाइफां गायफिननाय बेफोरखौ बारा नुनो मोनला आरो। बिनि थाखायनो जोंनि गेजेराव गोबां माने गेज जेरैबायदि दैबाना दैज्लां टाइमाव दैबानानि अभागाबो जोबनो थाङा आरो बिनि सायावनो जेरै बांग्रिं अरगें हाजो बेरफ्रुनाय बेफोरबो जोंनि जाफ्लेबाय थानाय जाथाय‌ आरो बैफोर जेरैबायदि हाजो हालानिफ्राय जों बिफां लाइफांखौ दाननानै जों जेरै तकथा बाथाम ला ना आरो बेफोरनि सोलायथ' जों बिफां लाइफांखौ गायनायखौनो नुवा। बैफोर खौ दानायनायनि थाखाय जोंनि जिब जुनारफ्राबो मानेखे हाग्रा बंग्रायाव थानो जायगा मोनैनि मानसिफोरनि न' न' गिदिंलाबायनानै मानसिफोर खौ माखासे खहा खालामो आरो आरो बैफोरो मा जादों सुबुंफोरनि थाखायनो आरो। बिनिखायनो मानेखे आबहावाखौ जोङो मानेके मोजां खालामनोबा जों मानेके बिफांनि सोलाय बिफां गायनांगोन आरो। बिनि थाखायनो आं सानो मानेके आबहावाखौ मानेके गोदान गियान होनो होननानै नोंथाङा बेफोर नि सोमोन्दै माबाफोर मिथिगौ नामा?
औ जेनेबा नोंथां बुंनाय मथेनो जेनेबा औवा होननानै बुङोब्ला बयबो मिथियो नङा होनबा।
औ औ।
औ औ बेबायदिनो जेनेबा आथिखालावथ' आबहावा माने गुबुंलेनिफ्राय गुबुंले जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दो आरो
औ।
औ बिदिनो माने गोबां मिथिंगानि जेनेबा बिफां लाइफां दानफायनाय आ बेबायदिनो आरो माने बिफां लाइफां खौबो आथिखालाव जों गोबां बेफार फालांगि खालामनानै गोबां रां आरजिनायखौ जों माने मोननो हायो आरो बेबादिनो औ आबहावाया माने गुबुं गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों।
औ।
बेबायदिनो जेनेबा ओ नोगोर नोगोरमाफोरावबो गोबां गोबां लेथ्रा माने आथिखालाव
बेबायदिनो जेनेबा लेथ्रा माने प्लास्टिक बायदिसिना जेराव मेरावनो माने गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ।
औ बेबायदिनो जेनेबा बिफां लाइफां दानफायनानै बेयावनो माने गोबां न' बां लुनानै माने बेयावनो सुबुंफ्रा थायो आरो
आ आथिखालाव माने गोबां खम माने बिफां लाइफां गाय-गायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ओ गोदो गो दाय माने बिफां लाइफां गोबां गाय योमोन औ ओ आरो जों जेनेबा आसामनि बाहेरायाव होनब्लाथ' जोङो माने बेयाव बारा बिफां लाइफांखौबो जों नुनाय मोननो थाङा आरो बिदिनो बबावबा बबावबा जायगाफ्रावथ' हां लानोनो एसे गोब्राब मोनो आरो ना जोङो अबा अबा नोगोर नोगोरमाफ्राव। बेबायदिनो जेनेबा जोंनि आसामनिनो जेनेबा मेइन सिटि जाहैबाय गुवाहाटि। गुवाहाटियाव जोङो माने आ बुहुत लेथ्रा माने आ बेबायदिनो लामाफ्रावनो जोङो गोबां लेथ्रा गारनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो जोङो माने बेबायदिनो लामाजों थाबायलाङोब्ला जों खुगा मुथुनानै थांनो गोनां जायो।
औ नंगौ।
अब्ला जों जेनेबा जेराव मेरावथ' लेथ्रा माने बायदिसिना गारनो गारनो जायगा गैला जेरावबो न' बां लुनायखौ जों नुनो मोनसै। ओ थारैनो माने आथिखालाव माने गोबां लेथ्रा माने आबहावानि बागै बुंनो थाङोब्ला गोबां लेथ्रा माने बेबायदिनो थानायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोगोर नोगोरमा
औ।
आरो जों गोदो गो दाय माने बिफां लाइफां गायनायखौ जोङो उन्दैनिफ्राय जों जोंबो गायनो मोनबोदों।
औ।
औ बिफां लाइफां गायो आरो बेबायदिनो मोनसे जेनेबा फाइभ जुन। फाइभ जुन खालिथ' जों बिफां लाइफां गायनायखौ जोङो बर'फ्रा माने गायो माने गोबां माने गासैबो जोङो फाइभ जुनावहाय बिफां लाइ फां गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो औ आरो बेबायदिनो जेनेबा आथिखालाव माने बेबादिनो आ बि आ मिसिन मिसिनजोंहाय जोङो बिफां खौ दानफायसिगोन दानफायनानै बेखौनो जोङो ओ बेबायदिनो गोबां माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय जोङो गोबां बेबायदिनो दंफांफोरजोंबो जोङो बायदिसिना रो खोमनि जोङो ओ बानायनानै लायो जेनेबा नांगोल ओ बेबादिनो गोबां रोखोमनि जेनेबा बायदिसिना जेनेबा दल, खाम, सिफुं बेफोर बो जोङो बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजोंनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय औ बिदिनो थारैनो जोङो आथिखालाव आबावगौ नायोब्ला जों गोबां गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां
औ
औ नोंथाङा बेबादिनो जेनेबा ओ आबहावा माने गुबुंले जानाय बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे आरो बुंनो हाबावगो नामा आंनो
औ औ हागोन बेखौथ जेरैबायदि नोंथाङा गोबां माने गेजेरै मानसिफोरा जाग्रा बेसादफोर प्लास्टिकफोर बे जानला मानला गारनायनि थाखाय आफावा गुबुंले जादों बेथ थारैनो सैथोमार मानेखे जोङो सुबुं माहारिफोरा जों मानेगे बेफोर जि जाग्रा मुवा बेसादखौसो जों हाथाइनिफ्राय लाबोगोन बा बबेबा मा निफ्रायबा थांनानै जों लाबोगोन अब्ला जोंनो गोबां मानेगे प्लास्टिक मानेगे जाय आबहावाखौ गुबुंले खालामग्रा बैफोर बुस्थुफोराव जों मुवा बेसादखो लानानै फैयो नाथाय बैफोरखौ सुबुंफोरा जमा मोनसे बेयावनो दोननानै जों बैफोरखौ सावनाय बा माबा मोनसे बिदिनो अबा दाबोर खालामना दोननाय बेफोरो मानेके जोंनि थाखाय मोजां आरो नाथाय बेखौ मावालासेनो सुबुंफोरा मा मावो जाला माला जेरावनो मोनदों बेहायनो गारदों बे फोरो मानेगे गोबां खहा खामदों आरो मिथिंगानिबो आरो सुबुंफोरनिबो आरो जेरैबायदि सुबुं फोरा बोसोरफ्रोमबो जानुवारि जानुवारिनि एक थारिक आरो इदिनो डिसेम्बरनि थार्टि फास बिदि मानिनायफोराव गोबां दैमा दैसा खाथिफोराव फिकनिक स्पट बिदिफोराव पिकनिक जाहैयोना बेफोरावबो मा मानेके सुबुंफोरा ओरैबादि मानेगे गोबां नङि बुसथुफोर लांफागोन आरो आबावाखौ गुब खुंले खालामग्रा बैफोरखौ लांफानानै दैमा दैसाफोराव खाथियावनो गारगोन दैमायाव गार हदगोन बै फोरो मानेखे दैफोरखौबो गुबुंले खालामनायजों गेजेरजों जोंखौबो मानेगे गाव जों गावनिखौ गावनो खहा खालामना लादों आरो आरो बिनि गेजेराव आबहावा गुबुंले होनोबा जों आबादनि बिथिङावबो बुंनो हायो जेरैबायदि जोङो गोदो आबादखौ अर्गेनिक हासार बाहायनानै मावोमोन ना नाथाय आथिखालाव आबाद बैफोरखौ मानेखे जेरैबायदि मेडिसिन होनानै मावोना बैफोर मेडिसिन होनायफ्राव जोंनि बे आबहावायाव रुजनाय जेरै बिफां लाइफां फिसा फिसा बिफां लाइफांफोरा आरो बे हासार जाय जगायग्रा एम्फौ फौ एनला फिसा फिसा खानस्रिफोर बेफोरो मानेखे थैलांजोब नानै मानेगे हायाबो मानेगे हासार गैया बिफां लाइफाङा रजनो रोंला फारसेथिं दैनिबो अखानिबो बिबाङा खहा जाहैबाय बेफोरबायदिनो गोबां आबहावा गुबुंले जादों आरो जोंनि गेजेराव बिनिखायनो मानेगे जेर बायदि नोंथाङा बुंदों फाइभ जुनाव जों बिफां लाइफां गायो बैफोर बिफां लाइफां गायनाया थारैनो सैथोमार नोंथाङा बुंनाया नाथाय बिनि अनगायैबो जोङो जों जिखिनि बि जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खामोन खालामदों बैफोर फोजों मानेके आरोबाव बिफां लाइफांखौ गायनानै जों संरैखा खालामनाया जोंनि बिबान आरो
औ नंगौ नंगौ औ
आरो नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिबावगो नामा?
औ औ हागोन बुंनो औ जेनेबा गोदो गोदाय माने गोदो गोदायथ जों माने गोबां बिफां लाइफां गायनायखौ जों नुनो मोनखायोमोन आथिखालाव माने गोबां माने खम जाबोबाय आरोना बिफां लाइफां गायनाया गोदो जेनेबा नोगोरमा जेनै बिदिनो गुवाहाटिी गुवाहाटि टाउन गुवाहाटि टाउनावबो माने गोबां बिफां लाइफां दङमोन जों थारैनो बुंनो हायो आरो दङमोन ओमफ्राय आथिखालाव माने दायो बेबायाददिनो जेनेबा गोबां न बां लुबाय बिफां फां लाइफां दानफायनानै जोङो ओ माने इदिनो दै दैमाफ्रो म बोहैनो ज ओ बोहैनो जायगा मोनला बेबायदिनो जेराव बेयावनो माने अखा हायोब्ला माने जोङो बे सिटियावहाय माने गोबां एसे अखा हाबानो माने दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां
औ औ
गोबां लेथ्रा आरो बे जेनेबा बेबादिनो जेनेबा दोनथुमना दोननाय बेबादिनो गारसोमनानै दोननाय गोबां लेथ्राफोरा माने मोनामो आरो अखा हानाया अखाहाबीला
अखाहाबीला
आरो बिदिनो औ अखा हानायाव माने थाबायनोबो माने गोबां माने लेथ्रा मोनना लायो आरो बे सिटियावहाय औ जोङो आबहावाया माने गुबुंनिफ्राय गुबुंले जाबोनायखौ जों बुंनो हायो नोंथां औ औ आरो बेबायदिनो मिथिंगानि जिब जुनार जिब जुनार बो माने थानो जायगा मोनला ओ जेराव बिफां लाइफाङानो जेनेबा मिथिंगानि जेनेबा हाग्रा बंग्रायानो गैलाबा जेराव बिसोरो माने थानाय जायगा अबाव मोनबावनो नङा होनोमबा नोंथां बेबायदिनो बिसोरो औ खायफाया माने जिब जुनारखौबो बुज बुथारना जायो नङा होनबा बेबदििनो जिब औ आरो बिदिनो माने गोदोनिफ्रायनो जेनेबा गोदोनिफ्रायनो माने बेबायदिनो जिब जुनारफोरखौबो जों गोबां बुथारनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनबाय
औ
औ आथिखालाव माने दा ओ माने बो बारा बुथारनायखौ ओ जानायखौ जों नुनो मोनला आरोोना नोंथां औ आ आथिखालाव माने सोलायबोबायना एसे औ औ बिदिनो जेनेबा जोङो आउट आउट काउट्रि माने बे आसामनि बाहेरायाव होन्ना बुङोब्ला जोङो माने जायगाफोरखौ गोबां माने बेबादिनो साफा जेराव ओ सा ओ बिदिनो ओ सा माबा जापान बेबादिनो ओ ओ मुम्बाइ दिल्ली बिदिनो गोबां जायगाफोराव माने एसेबाबो जोङो माने जायगाफोरखौ साफा मोनना लाया आरो जेनेबा ओ जापानावथ जोङो गोबां साफा नङा होनबा जायगाया
नंगौ
बिदिनो होमबाबो जोङो माने आथिखालावजोङाजोङो आबहावाया माने एसे गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथां आरो आंनो बिनि सोमोन्दैनो आंनो बुंनो हाबावगोनना नोंथां
औ औ बुंनो थहागोन जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों आबआ गोबां खहा जादों होननानै औ जादों जानाया जादों आरो मोनसे गुबैयानो जादों जोंनि आथिखालाव मानगे। गासिबो माने गे गावसोरनि बेफार फालांगि जेरै सापातनि। फेक्ट'रि बिस्कुट फेक्ट'रि इटा फेक्ट'रि बैफोर फेक्टरिनि फेक्ट'रिफोर बानायनायाव जोंनि आबहावा गोबां गुबुंले जादों बैफोरजों जेरै नाङि गेस खारदों आरो आबहावाखौ मानोखे गे गुबुंले खालामदों आरो जोंनि अखानि बिबांफोराबो खम खमायलांदों बेफोरनि थाखायनो जोंनि आबहावाया गोबांसिन गुबुंले जादों आरो।
औ औ।
अब्ला बेहायनो जोंनि रायज्लायनायखौ दोनथ'जासिगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां।
औ औ नोंजो औ नोंजों रायज्लायना गोजोननाय मोनबाय दे नोंथां।
औ नंगौ दे नोंथां।